हेल' औ खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा दायो फ्रिना?
औ फ्रियानो।
ओं बिदिब्ला दायो नोंथांजोंहाय आसामाव दैज्लां बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आङो सावरायजागोन ना?
औ औ सावरायजागोन।
जोंथ' आसामाव ओ बोसोराव गोबां फिथाइ सामथाइ मोनो बेबायदिनो दैलां बोथोरनि आलादा आरो मेसें बोथोरनि आलादा आरो ब बेबा बोसोराव माने बबेबा फिथाइफोरा बोसोर नाङैनो कन्टिनिउ थायबाय थानायखौ जोङो मोननो हायो आरो। दायो आङो नोंथांनो दैलां बोथोरावहाय। नुनो मोननाय माखासे। फिथाइफोर आं नुनो मोननाय माखासे फिथाइफोरखौहाय ओ एसे बुंनोसै। दैलां बोथोराव जोङो माखासे फिथाइफोर जेरैहाय खान्थाल, थाइजौ, आनारस लिसु आरो उम ओयबे ब-बन बैग्रि बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो लोगोसे थालिर खौबो मोननो हायो। दा बेफोर फिथाइखौ जोङो साफ्रोम ओ न'खरफ्रोमबो मोनो होननानै जोङो बुंनो हागोन आरो। माने जोंनि सुबुंफोरा आसामनि सुबुंफोरा गावनियाव जा बारि एसे दङ एबा न'नि सोरगिदि लांदां जायगाफोरावहाय बेफोर फिथाइ सामथनि बिफांखौ फांफा फां फायोब्लाबो गायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि फ्रायनो जोङो फिथाइ सामथाय खौहाय मोननो हायो आरो। दायो नोंथाङाबो माखासे आं बुंनायनि अनगायै माबाफोर फिथाइ दैलां बोथोराव मोननाय मोनथिगौ ना?
औ मिथिगौ ओ दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन फिथाइ सामथायाइफोर मोननो हायो। ओ जेरै - ओ आनारस थाइजौ थालिर लिसु ओ मुदुमुफ फुल मुदुमुफुल फिथाइ ना-नारेंखल वाटारमेलन गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइफोर मोननो हायो जोंनि ओ बर' गामिफ्राव एबा बर'फोरनि न'खर न'खर जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो बेफोर फिथाइ सामथायाइफोरखौ। आरो दा जोङो बेफोर फिथाइ सामथायाव जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि भिटामिन्सफोर मोननो हायो जेरै भिटामिन ए भिटामिन बि भिटामिन सि डि भिटामिन बेफोरबायदि ओ गोबां गुबुन गुबुन ओ भिटामिन्सफोरनो मोननो हायो। आरो जोङो बेफोरखौ जोङो गोलोम बोथोराव जानानै देहाखौ धाजि बेफोर फिथाइ सामथायाइया जोंनि जेब्ला जोङो गोलोम बोथोराव जायो अब्ला जोंनि ओम देहाखौ थाजिम खालामो। आरो दा वाटारमेलन अथारमेलना जोंनि देहानि थाखायथ' मोजाङानो लोगोसे जोंनि स्किननि थाखायबो मोजां आरो थाइजौआवबो जोङो भिटामिन ए आरो सि मोननाय जायो लोगोसे थाइजौआ जोंनि इउमिनिटिनि थाखायबो मोजां। आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो बे फोर फिथाइ सामथायाइ त' जोङो सत्ल लागायनानै फाननो हायो हाथाय बाजाराव फाननो हायो आरो बे फाननायनि गेजेरजों जों गोबां ओम गोबां जोङो मुलाम्फा मोननो हायो धोन आरजिनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो ओ थाइजौखौ जोङो मेंग' सेक बेफोरबायदि खालामनानै बा ओ मेंग' सलाेडफोरबायायदि खालामनानैबो जोङो हाथाइ बाजाराव फाननो हायो। आरो बेफोरखौ फाननायजों लोगोसे जोङो गोबां ओ जोङो आसारफोरबो बानायनो हायो आसार बानायनानै जोङो ओ हाथाइ बाजाराव फाननायनि फाननायजों लोगोसे जोङो अनलाइनावबो फाननो हायो।
औ
अनलाइनावबो जोङो ओ भिडिय खालामनायनि गेजेरजों जोङो फा ओ फाननो हायोब पालसेल सिस्टेमै त बेनि गेजेरजों जोङो गोबांखिनि ओ धोन आरजिनो हायो होननानै आं सानो थ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो?
औ नोंथां बुंनाया सैथो जोङो थाइजौफोरखौहाय आसार बानायनानै थिनानै जानायजों लोगोसे रांखान्थि बिथिङावबो ओ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जे जोंहाय माखासे न'खरफोर ओ जेनेबा जायनि इनकामा बारा गैया बिसो सोरो बेखौहाय थांना था थानायनि फालांगियारि राहा महरै आजावनानै लानो हानायनि बे मोनसे गोदान राहा लामा आरो बेजोंहाय गोबां मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेनिफ्राय आरो ओ नैबे जोंनि आसामावहाय थाइजौखौ जोङो दैलां बोथोरावल मोननायखौ नुनो मोननाय जायो बेनिखायनो जेब्ला जोङो बेखौ आसार बानायनानै दोनो अब्ला बै गुबुन मोन से बोथोराव जेरावनोखि थाइजौ फिथाइखौ मोननाय जाया बे बोथ थोरावबो जोङो नैबे थाइजौनि टेस्टखौ लानो ओ खाबु मोननाय जायो आरो
औ
बेनिफ्राय नोंथां ओ बेफोर फिथाइ सामथायाथ जोंनो माखासे भिटामिन्स होयो जेरै नोंथाङा दहायो बुंलांनाय बायदि ओ नाथाय ओ बेफ फोर फिथाइ सामथाइखौ माबायदि जानांगौ एबा मोननाय खिनिखौनो जाजोबनाय एबा माबा मोनसे लिमिटाव जानांगौ नामा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ ओ जोङो ओ गासैबो बे माने गासैहाबो मोनसे लिमिट थायोना? थ जों गासैखौबो मोनसे लिमिदाव जानांगौ आरो बांद्राय जाय जायोबाथाय लिमिटनि बारा जायोबाथाय जोंनि देहानि खहाबो जानो हागौ। थ बेनि थाखायनो जोङो लिमिट लिमिट टाव जानांगौ होननानै आं सानो। आरो जानाय जानायजों लोगोसे जोङो बेफोर फिथाइ सामथाइनि आबादबो मावनो हायो आबादनि गेजेरजोंबो जोंना गोबां ओ मुलाम्फा जायो होननानै आं सानो मानोना दा ओ थाइजौ थाइजौ बिफाङा बिफां थाइजौ बिफां आनारस बिफां बा ओ बेफोर बिफांफोरखौ जोङो ओ बांद्राय जोथोन लानाङा। थ' बांद्राय जोथोन लानायनि थाखाय आं सानो बेखौ जोङो गोरलैयैनो आबाद मावनो हायो आरो गोबांखिनि ओ हाथाय बाजारफ्राव फाननानै गोबां खिनि रां आरजिनो हायो होननानै आं सानो।
नंगौ ओ बेनिफ्राय मा होनो थाइजौ गोथां थाइजौ गोथ गोथाङा खायसे खायसे जोबोर गोखै जायो। ओ बेग खौ जायोब्ला जोंनि माखासे जोंनि मोदोमाव थानाय। गोदै एबा सिनि बेयो। लिमिटआव थायो बेखौबो जोंङो मोनसे मुलाम्फा हिसाबै हमनो हायो नाथाय थाइजौ गोमोनाव बेयावबो सुगारा एबा सिनिया गोबां बिबांनि थायो अब्ला नैबे थाइजौ खौबो बांद्राय जायोब्ला जोंनिया। सुगार जायहानिखि सुगार दंखायो। जायनि देहायाव बियो बारा जायो होननानैबो जोंङो मोनथि मोननाय जायो। अब्ला बेखौ जोङो लिमिटावनो जानाया मोजां। बेयोसैथ थो आरोबाव खान्थाल फिथाइ होननानै बुङोब्ला खान्थाल फिथाइखौ गोथाङाव जायोब्ला जेनेबा जानानै गोथां समावनो जायोब्ला जोंनि देहाया माखासे खस्थ'खौबो माब्लाबा समाव भुगिनांनाय खौ नुनो मोनो जेरैहाय नांनायनि बारा जायोब्ला जोंहा। उदै सानाय जायो। मानो होनोबा नैबे खान्थाला
हेलै' खोनादोंना?
हाय दौवना गथा गथा बिगुर जाना हायाब्लाबा बे बेगरखौनो ओंख्रि संनानैबो जोंङो जानो हायो। खोनादोंना?
हेलै
औ खोनादोंना? औ खोनादों।
औ औ खोना औ खोनादों।
बेबायदिनो आरो जोंङो माखासे गुबुन हादोरनिफ्राय जोंनि हादोराव फैनाय फिथाइ सामथाइखौबो जोंङो मोननो थाङो जेरैहाय स्ट्रबेरि जायनिखि जोंनि देहाखौ गाहोयो आरो माखासे ओ भिटामिनस खौहाय जोंनि देहायाव। बारायहैनायाव महदद होयो आरो। बिनिफ्राय जोंङो थालिरखौथ' बोसोराव। मोनबायानो थाखायो जाय जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोद। मोजां।
औ।
उम। बेखौ जायोब्ला जोंनि दुरबल मोननाय देहाफोराबो माब्ला बा सांग्रां ओ जायो।
बेनिफ्राय नोंथाङा बुलांदों दहायो जे ओ नैबे फिथाइ सामथाया जोंखौ रांखान्थि बिथिङाव मदद होलाङै नंगौ औ नैबे बाथ्रायाबो जोबोद सैथो। जोङो बेखौहाय। हाथाय बाजाराव फाननानै। रां आरजिनो हायो। बेजों लोगोसे। खायसे नखरफोरहा फिथाइ सामथाया। गैया जायो अब्ला बिसो सोरो। बबाव मोनगोन ब बौ मोना जायो अब्ला बिसोर बैखौ बायनानै बोथोरनि फिथाइखौ जानो थाखाय खाबुबो मोनो आरो। मानो होनोब्ला बोथोराव जा फिथाइ थायो बे खौ जोङो खेबसेब्लाबो जानोखौ लुबैथारो अब्ला नै।
ओं।
ओ लुबैनाया जाफुंनायनि लामायाव फैयो आरो। बिदिब्ला नों थां दिनैनि सावरायनाय। खौ बेखिनियाव दोनथनोसै।
औ।
ओ। दे।